हेल'। हेल'। खोनाय ना नोंथाङा।
हेल'।
औ नोथाङा खोनादो ना?
औ खोनादों नोंथां बुंनायसाय
होनबा जोङो दसे सम औ खोनादो ना?
खोनादों नोंथां
औ औ होनबा जोङो ओ फै औ होमबा जोङो फोरबो होनबाथाय नोंथाङा मा मा फोरबोखौ मिथियो एबा फालिनायखौ नुनो मोनदो खोन्थानो हागोन एसे?
नंगौ नोंथां जोंनि ओनसोलाव गोबाङैनो जोङो फोरबो बुङोबाथाय जोङो गिबियावनो बैसागो फोरबो फालिनायखौ नुनो मोनो। आरो बेनि उनाव जोङो ओ मागो फोरबोखौ फालिनायखौ नुनो मोनो। लोगोस से जोङो आब गोरोबनानै कारति फोरबोखौ गोबांनो ओ फालिनायखौ नुनो मोनो बैसागो फोरबोखौ मा रोखोम नोंथाङा फोरमायनो हागोन नामा?
माखौ होनदों?
बै फोरबोखौ नोंथां।
बै
औ नोंथां बैसागो
औ बैसागो जोङो बैसागुखौ जोङो बैसागु फोरबोखौ उम गिबियावनो जोङो मोसौ थुखैनायनि हाबाफारिखौ मावनाय जायो एबा फोरबो महरै ओ जोङो मोसौ थुखैनाय मो औ जोङो मोसौ थुखैैनि थाखाय जोङो ओ फुङावनो दुगैस्रां लोबस्रांनानै जोङो ओ बाथौ खुलुम खुलुमनानै जेराव ओ सिजौ गुदियाव आलारि बाथि फोजोंनानै जोंहा मोसौखौ लांनाय जायो गलिनिफ्राय ओमफ्राय गलिनि लांनानै जोङो ओ औ दैमा नङाबा फख्रिफ्राव लांनानै जोङो थुखैयो आरोना थुखैनानै जोङो जा फानथाव फानिलाव माइ माइ बहुद द रखमनि जोङो बायदिसिना लानानै जोङो ओ सारनाय जायो। ओमफ्राय जोङो ओ जेखिनि मोसौ दङ इसोरनो माला गा माला बानायनानै गानहोयो आरो ना बेफोर फिथाइ सामथायखोनो ओमफ्राय बेखौ मा गान होनानै जोङो जा ओ जा सारायनि आ हांगार थायो बेखौ जोङो फट' फटा फोननाय जायो। फटा फुननायनि उनाव जोङो फटानि सायाव मोनसे बाथ्रा दङो जायखौ जोङो माने दुब्लियाव जोङो दोनदाल होनाय टाइमाव जाहाथे जेबो खैफोद बा माबा फैया होननानै जोङो फोथायनाय जायो आरोना ओमफ्राय जोङो मोसौ थुखैनायनि उनाव ओ अ बिनि अखा अ मोसौ थुखैनायनि बिनि हरावनो जोङो आ एक स'बथा बिदिनो मैगं थाइगं संनानै जानायखौ नुनो मोनबोदों ओमफ्राय बिनि अखानायैहाय जोङो ओ फुङावनो दुगैखां दुगैस्रां लोबस्रांनानै जोङो ओ सिजौआव आलारि बाथि फोजोंनानै खुलुमनाय जायो ओमफ्राय खुलुमनानै जोङो मानसि बा ओ माबाखो मानसि मानसि गिदिर गोलावफोरनो बोर लानाय जायो जेन खुलुमनाय जायो ओमफ्राय बिनि उनावनो जों ओ मोसानाय हाबा फालियो जेनेबा गामि गामि थांनानै मोसानाय जायो आरो ना
बुंनाय बायदिनो जोंनि ओनसोलावबो बेबायदि जोङो फालिनायखौ नुनो मोनो बे हाबनानै जोङो मोसानायखौ नुनो मोनो। खोनादोंना नोंथां? हेलौ